औ खुलुमबाय नोंथां। ओ नों थांनिसिम गोजोन हर नि गाहाम हामग्लायनाय खौ जासिहरबाय नोंथां। ओ नोंथांनियाव औ औ। नोंथांनियाव मोनसे ओ फिसा सोंथि लानानै फैदोंमोन नोंथां। सम होनो हागोन ना नोंथाङा? औ ओ आथिखाल आ औ औ आथ थिखालनि सेंग्रा जालायफोरा ओ माबादिहाय गावनि ओ जिउखौहाय सामलायलाङो एबा गावनि सोलेरखौ माबादियै ओ देलायनायखौ नुनो मोनो बिनि सायाव नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन थारैनो। ना जोंनि जा सेंग्राफोरनि जिउ दालांनाय आरो दा गाननाय जोमनायनि फारसे सोंदों नोंथाङा दा गाननाय जोमनायनि बिथिङावनो जों बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा ओ सेंग्राफोरनि देलायनायनि एबा गाननाय जोमनायनि बिथिङावनो बुंनो थाङोब्ला जों ओ जों सेंग्रा जोंनि ओनसोल एबा जों सेंग्राफोरखौ ओ बांसिनानो जों देलायनायखौ जों नुनो मोना सिमपोलै थानायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्ला ओ खायसे खायसे खौ जों देलायनायखौबो नुनो मोनो नाथाय जौसे जौखोन्दोनि ओ नैजिजौ खोन्दोखौ जों देलायनाय नुनो मोनो नाथाय दाइनजि जौखोन्दोखौनो जोङो ओरैनो देलाया लाबासिनो थानाय खौ जों नुनो मोनो। दा बेनि बि थिंयाव बुंनो थाङोब अब्ला जोंहा देलायनायनि बिथिङाव जा जों सेंग्राफोरनि देलायनाय होनना बुङोब्लाथ' गाननाय जोमनायाबो मोनसे देलायनायाव फैयो नालाय। दा गावनि सोलेरखौ होबथेनानै लाखिनाय एबा गावनि सोलेर खौ माबादि समायनाय नुगोन बेनि थाखाय जों गाननाय जोमनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर' ओ जोंनि सेंग्राफोरखौ जोङो गामसा गाननायखौनो नुनो मोनो बांसिनैनो जों गामि ओनसोलाव गाम गामसा गाननानै थायो जों सेंग्राफोरा थिग बेबायदिनो खायफा खायफाखौ जोंङो गामसा गाननायनि अनगायैबो हापफेन गाननानै थानायखौ नुनो मोनो। आ ओ लंपेन्ट गाननायखौबो जों नुनो मोनो। गोलाव फेन दा दा बिथांमोना गस्ला गानो ओ बेनि उनावहाय गाननाय जोमनायनि बिथिङाव बुंदों नालाय बिथांमोना गाननाय होनोब्ला खर ' जों बायदि रोखोमनि तफि हमनायखौ खौ जों नुनो मोनो बिथांमोना ओम ससमा लायो ओ ओ ससमा लानायखौ जोंङो जा गारि मथर सलायो बेयाव जों ससमा लानाय नुनो मोनो दा थिग बेबायदिनो जों ओ जुथा गाननायखौ नुनो मोनो जोंनि सेंग्राफोरखौ बेनि उनाव उम था नोंथाङा सोंदों माबायदि देलाय होनबा खाय खायसे रैबायदि नुयो जोंङो देलायनायनि बिदि आथिङाव नायनो थाङोब्ला ब्ला बिथांमोनखौ ओ खानायनि स्टाइल खालामनाय नु नुनो मोनो बायदि रो खोमै अख्लाबनाय सिनख्लाब नाय बायदि बायदि बायदि जोंङो नुनो मोनो खानायनि बिथिङाव बुंनो बायदि बायदि रोखोमनि गाब फुननाय नुनो मोनो गोदो जा, गोसोम, गुफुर, निला बायदि बायदि गाबनि जों समायना रमायना गाब फुननानै लानायखौ जों सेंग्राफोरखौ नुनो मोनो खानायाव। गावनिस' गावनि महर एबा सोलेरा माबायदिहाय समायगोन मा बायदिहाय गुबुना गावनि समायनाखौ नुनो हागोन माबायदि आं गावनि समायनाखौ आंनि सोलेरनि समायनाखौ नुहोनो हागोन गुबुननि सि बेबादि सोर खो मोखो देलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालनि मुगायाव नाथाय ओ दा खानायनि बिथिङावनो बुंबाय आङो दा बेनि उनावहाय गाननाय जोमनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ जों सोलेराव बायदि बाय दि रोखोमनि ओ थुब्रेनानै लानाय जों नुनो मोनो जेरैहाय बायदि बायदि रोखोमनि गाफ ओ रं बिरंनि ओ गाब बोदलाना थुदलानानै लानाय खौ जों नुनो मोनो गावनि देहा एबा मोदोम सोलेराव बायदि बायदि रोखोमनि जायखौ बुङो जों ओ इंरा इंजाजि रावाव थेथु होनना बुंनाय जायो बेखौ औ औ बेबायदिनो बिथांमोनखौ गावनि मोदोम गंसेयाव खायफा खायफाखौ ओ थु ब्रेनानै एबा बोब्रेनानै लानायखौ जों नुनो मोनो मानेहाय थुब्रेयोब्ला समायना नुगोन मारैहाय ओ बोब्रेना लायोब्ला आंनि सोलेरखौ गुबुना मोजां मोनगोन बेबादि होनना बिथांमोना गावखौनो ओ समायना नुथों होननानै ओ थुब्रेना एबा बुब्लिना लानायखौ जों नुनो मोनो। औ दा बिथां ओ खाय खायसे खायसे सेंग्राखौ जों नुनो मोनो ओरैबायदिहाय बिथांमोना ओ खोमायाव गन्थंआव मो खाङाव बायदि बायदि रो खोमनि सुथे सुथा सना रुफा गहेना गाननाय खौ जों नुनो मोनो देलेनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला।
औ
आरो खायसे खायसेखौ जों नुनो मोनो ओ ओ बायदि रोखोमनि ओ गेदेर गेदेर ओ गेदेर गेदेर ओ मा बुङो बेखौ गेदेर गेदेर लंपेन्ट, गस्ला ओ नांनायनिख्रुइ बारा गेदेर गेदेर जांलाब जांथाब ओ बाय दि रोखोमनि लंपेन्ट, गस्ला जों गाननायखौ नुनो मोनो। जोंनि आथिखालनि देलाय नायनि बिथिं गाननाय जोमनायनि बिथिङाव होननो थाङोब्ला सेंग्राफोरखौ। ओ नाथाय ओरैबायदि ओ नुनो मोनो जों खायसे खायसेखौ खायसे खायसेया ओरैबायदि थायो जेबो ओ देलायालाबासिनो ओरैनो सिमपोलै थानायखौ जों नुनो मोनो। ओ उम गावनि नांगौ बायदि जाबायदि गाननांगौ ओ नांनायनिख्रुइ बारा दिन्थिखौ जों नुनो मोनो। थिक बेबायदिनो रोखोम बायदि रोखो खोमै जों देलायनायखौ नुनो मोनो सोरखौ बा ओ खम देलायनाय नुनो मोनो सोरखौबा ओ गोबां दे-देलायनायखौबो जों नुनो मोनो। दा देलायनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा सासे हौवा गोदानखौबो जों देलायनाय नुनो मोनो। दा हौवा गोदानखौ जों बायदि रोखोमनि समायना रमायना गाननायजों लोगोसे समायना रमायना ओ फुनखब गानहब जोङो ओ गानहब गाननायखौ जों नुनो मोनो एबा देलायनायखौ जों नु नो मोनो। दा बेनि बिथिङावनो जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ मोनसे फावथाय दिन्थिन थाखायबो जोङो देलायनाया गोनां। दाबसे जाय फांखुंगुर जा सेंग्राफोरनि देलायनाय होन्दों नालाय। फाव खुंगुराबोथ'मोन सासे सेंग्रा दा जाहैबाय नालाय। फावखुंगुर जानो थाखायबो जोङो। देलायनाया गोनांथार होननानै। आं सानो। दा देलायनायनि बिथिङाव आरोबाव जोंनि ओनसोलाव नुनो थाङो ओ जेरैहाय गाउ माबादिहाय स गाव गावनि मोदोमखौ देलायोब्ला माबायदिहाय समायना नुगोन होननानै बिथांमोना गावनि गोसो बायदियै देलायनाय खौ जों नुनो मोनो थिग बेबाद बिदिनो जों जोंनि ओन ओनसोलाव जोंनि सेंग्राफोरखौ देलायनायखौ नुनो मोनो नों थाङाबो ओम सेंग्राफोरनि देलायनायनि फारसे माबाफोर गुसुङै बुंनो ओ हागोन नामा नोंथाङा आंनो
औ औ हागोन नोंथां ओ सेंग्लाया सेंग्राफोरनि देलायनाय होननानै बुङोब्ला जों दा आथिखालाव नुनो मोनो जे सेंग्राफोरा गोबां रोखोमनि देलेनायखौ जों नुनो मोनखायो नोंथाङानो बुंखाबाय। ओ दानि जुगनि सेंग्रा फोरा ओ गोदोनि बादि नङ होनला मानो होननानै बु बुङोब्ला दानि आथिखाल नि जुगाथ' गोबां दावगाबोनाय जुग नङा होमब्ला नोंथां। ओ बेफोरबायाददिनो जोंनि बर' ओ बर' बा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ जों गोबां रोखोमनि देलायनायखौ नुनो मोनो जेरैबाद हाय ओ लपेन जांलाप मोजांथाब गाननाय मानब पेन्ट हासिनाय लंपेनन्ट अलेले गाननानै ओ बेबादिनो बाइक लानानै आबदा मारिनायखौ जों नुनो मोनो। मबाइल फन जोंहाय गोबां रोख रोखोमनि आमदाम मारिनायखौ मोनो नुनो मोनो जों औ ओ बेबादिनो ओ सेंग्रा फोराबो आथ-आथिखालनि जुगाव जों नुनो मोनो जे सेंग्राफोराबो पालार बा मा खानाय सिन ख्लाबनाय कालार लानाय बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि औ औ देलाय नों खौ जों नुनो मोनो ओ सेंग्राफोरा होननानै बुङो अब्लाथ' जों गासैखौबोनो बुंजायो देलायनायनि बागै ओ हानद्रेद जौसे जौखोन्दोनि गुजियानो सेंग्राफोरा दानि जुगाव गोबां ओ मोदला मोसि सोखो मोखो खालामामनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जों औ औ जोंनि गामि गफा ओन सोलावबो सेंग्राफोराहाय गोबां रोखोमनि सोखो मोखो खालामनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बर' सेंग्रा होननानै बुङोब्लाथ' जों ओ बिस-बिसोरनि हाय गाननाया गुबैयै गामसाखौ नुनो मोनोमोन जों नाथाय आथिखालनि जुगावहाय बर' सेंग्रा फोरखौबो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन ओ लंपेन्ट बा हाफपेन्टफोरखौ गाननानै थानायखौ जों नुनो मोनो। आथिखालाव बर' सेंग्राफोराबो गोबां रोख खोमनो सोखो मोखोखौ जों नुनो मोनो। आ हाबायाव सासे बर'नि बा सासे हौवा गोदाननि गाननाया बर' हारियावहाय गामसामोन नाथाय आथिखालाव गोबां रोखोमनि सोलायनायखौ जों नुनो मोनो हाबायाव बो ओ बेफोरबादिनो गोबां लंपेन्ट करथ गस्ला गाननानै गावखौहाय साजानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायादिनोथ' नोंथाङा बुंलांखाबाय जे तेतू तुनाय आथिख खालाव गासैबो सेंग्राफोरखौनो तेतु थुनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय बेफोरनि गेजेरावबो सासे सानै सेंग्रा खौल' मोजांखौ नुनो मोनो बेफोरबादिनो गोबां सोलोंथाइनि बिथिङाव होननानै बुङोब्लाबो ओ सेंग्राफोरा आथिखालावहाय सोलोंथाइ लानाय दंब्लाबो गोबां रोखोमनि ओ गाज्रि नोजोरजों नायोब्लाबो ओ नाय नायनो ह हायो जेरैबादिहाय फरायनायनि मुङावनो गोबां नोगोरफोराव थांनानै गावबा गावनि ओ जे जिउ खौहाय गाज्रि खालामना लानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबादिनो सेंग्राफोरनि देलायनाय फोराबो गोबां रोखोमनि गाज्रि जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। जोंनि गामि गफा ओनसोलनि सेंग्राफोराबोहाय बेफोरबादिनो सोखो मोखो जानो हमदों एबा जानायखौ जों नुनो मोनदों। औ नोंथां ओ नोंथां बिदि थ जों मोन जियानो जे सेंग्राफोरनि देलायनाया माबादियै ओ गोजौ फारसे दावखो सिनोे दं। औ औ बेबादिनो नोंथांजोंहाय ओ बेफोरबादि मो मोजां मोजां बाथ्रा रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां। सम मोनबावोब्ला आरो नोंथांजों फिन रायज्लायबावनो थाखाय आसा
औ नोंगौ आंहाबो औ दे।
औ औ।